औ खोनाबाय खोनाबाय ना? औ औ ओ जों दा दैलि लाइफनि बागै राय्लायनोसै नामा नोंथां औ दैलि लाइफ लाइफ औ जानाय मा मा जाबा मोजां जायो देहा खौ जों मा मा जानानै मोजां लाखिनो हायो बेनिन बागै ओ राय्लायनोसैना नोंथां औ दे मानिे मा होनो माने जोंनि जिउ खुंनाय न जोंनि बरफोरनि औ औ नोंथांआ बुंग्रोनो ना आं बुंग्रोनो नोंथांआनो जागायदों नामा
नोंथां आं बुंग्रोसै ना नोंथां
आं बुंनोसै ना नोंथां औ नों नोंथाङानो जागायग्रोदो औ खोनादों नोंथां औ दे जागायदो नोंथां
आं बुंनोसै नोंथां होमबा
होनबा औ
जोंनि देहा आरो सावस्रिखौ जों माबोरै मोजां लाखिनो हायो बिनि बागै बुंसां आं नोंथां खोनादोंना
खोनादोंना नोंथां औ खोनादों खोनादों दे आंनिखौ मोजां खोनाखादोंना नोंथां औ औ नोंथाङा जागायदो दे
औ नोंथां जों नोंथां बुंनो थाङोबा जोंनि देहाखौ माबोरै माबोरै मोजां लाखिनानै बुंनो थाङोबा नोंथां जोंनो
औ जोंनो
सम सम मथे उन्दुनांगौ जोङो सम मथे सिखारनांगौ जों जोंनि सावस्रि देहाखौ। खौ मोजां लाखिनो थाखायनो।
थाखायनो औ औ नंगौ नंगौ।
मानो होनबा जोंनि उन्दुनाय आरो जोंनि सिखारनायजों जोंनि देहायाव बिराद एफेक्ट होयोना नों
फैयोना नोंथां औ नंगौ नंगौ औ।
जों फुङाव बा रिंगा समहालागै सिखारनांगौ सिखारनानै जों नोंथां फुङाव थाबायगोन।
थाबायग्लांनांगौ औ औ।
ब्याम खालामनांगौ फुंनि एक्सासाइस खालामनांगौ आरोखि ना नोंथां जोंनि देहानि जोंनि सावस्रिखौ।
जोंनि सावस्रिखौ मोजां लाखिनो थाखाय औ औ जागोन जागोन औ नंगौ
फुङाव बेयाम खालामाबाबो नोंथां जों गोबां खामानि मावनो हायो जेरै हाग्रा एवनाय एबा।
एबा हालेवनाय औ औ मैगं थाइगं गायनाय औ
बेफोरबायदिजोंबो नोंथांजोंनि देहायाव बिराद गोहोमै मोजां गोहोम खोख्लैयो जोंनि जानाय माखासे जामुंफोरनि थानाय माखासे
माखासे औ हाबथाबनानै थानाय भिटामिनफ्रा बेखौ जोंनि देहायाव गोसारनो थाखाय जोङो खामानिखौ मावनांगौ जायोना नोंथां औ नंगौ नंगौ औ खोनादों ना नोंथां औ खोनादों खोनादों औ
खामानि मावो होनोब्ला जोङो नोंथां
निबो गोबां मुलाम्फा जायोना औ नंगौनि देहायाबो नांगौ औ नांगौ मानि औ
नांगौ मानि खस्थ' खालामनांगौ आगौमानि खस्थ' खालामनांगौ मानो होनोब्ला जों जोंनि देहाया
ज औ
जानाय लोंनाय गोसारना था समा जना जानानै थादोंमोन ना नोंथां बेफोरखौ जों मोदोमाव रानसारना होनो था
खौ जों मोदोमाव रानसारना होनो थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ एबा एक्सारसाइस खालामनांगौ नोंथां औ नंगौ नंगौ औ
आं ग'गा मोनाय
आं गगा मोननाय औ बोरै फाहामो बेखौ फोरमायनोसै नोंथां नोंनो औ दे दे औ गगा मोन
बर'फ्रा जेरै गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्राय माबोरै गगा मोननायखौ सोखाबोयोमोन
सोखाबोयोमोन औ औ औ औ औ
गगा मोननाय
गगा मोननाय होनोब्ला जोंहा गगा मोनोब्ला गोबां अखा औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों
गगा मोननायखौ जों माबारै फाहामनो होनबा जोंना गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय फाहामथाया जाहैबाय
खुरै थ' ख्रायाव हालदै एबा संख्रि एसे संख्रि होआ गैया संख्रि होआबाबो हालदै थाव गोथां थाव गोथां सामब्राम गुफुर लानानै अरखियाव एसे गोदौहोयो फुदुङो एबा फुदुंनानै हेल' नोंथां
इख' इख' जादोंमोन नोंथां। माने आं बुंनाय रावखौ आं रिपिट खोनादों।
औ नोंनासो होनबालाय प्रब्लेमा नोंथां।
अ आं खोनादोंना
खोनादों ना औ खोनादों खोनादों औ खोनागासिनो आं माब्रै फाहामो होनबा औ
खुरैयाव था थाव गोथां थाव गोथां एबा ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हालदै एसे होनानै अरखियाव फुदुंनांगौ नोंथां। अरखियाव फुदुंनानै जेब्ला बे अरखियाव फुदुं
फुदुंनानै हालदै थाव गोथां औ सामब्राम गुफुरा गोदौओ औ खाफाल गोदोना आखाइ आथिं फुनानै लानानै
समाव आरोखि ओंखाम जाखांनानै उन्दु-होन-उनदुनोसै समाव फोनानै लानानै
फुनानै लानानै उन्दुयोब्ला जोंनि देहाया बे गुदुं थाव गोथां आरो साम फोरनि दुंनायजों जोंनि देहायाव गगा मोननाया लासै लासै
खोनादोंना नोंथां
औ नंगौ नंगौ खोनादों खोनादों औ औ
आरो मोनसे
आरो मोनसे फाहामथाया जाहैबाय लोनथि एबा खारायाव दै गुदुं फुदुंनानै दै गुदुं फुदुंनानै संख्रि एसे होनानै
जाखां ओंखाम जाखांनानै
ओंखाम जाखांनानै एबा ओंखामनायनि सिगांबाबो जायो बाखायोबाबो जायो बेदि गुदुं फुदुंनायखौ थोरसि एबा बाल्थिङाव लानानै औ
गासोमोब्ला
औ दै गुदुङाव गासोमोब्ला जोङो गगा मोननायखौ लासै लासै औ नंगौ
फरमुलाया जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय गगा मोननाय सोखानाय फरमुला
औ औ औ नि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा? आं बुंनोसै नोंथाङा जेखौ मा मा आबाद मावो नङा नोंथां आं नोंथाङा औ नोंथां आं नोंथाङा जेखौ बुंदों आं बिनि सायावनो एसे बुंदेरना होसै नोंथां औ नोंथाङाथ' दा माने औ जेनेबा जोंनि देहाखौ माबोरै लाखि नांगौ बा माबोरै लाखिङा मा मा रोखोमै बा जोंनि देहाया थिग थागोन आंबो बिनि सायावनो एसे बुंदेरना होसै नोंथां। नंगौ नोंथाङा जेखौ बुंदों बियो थिगैनो ओ जोंनि देहाखौ जों माबोरै लाखिनांगौ होनोब्ला जों सामफ्रामबोथुमा जानानै लोंनानै ओरैनो मावा दाङा जोंनि गोलोमदै गगारालासे जों ओरैनो थाबाय थायोब्लाथ' जोंनाव बेमारा मानि साफाखागोन नङा होमब्ला नोंथां जेरै नों मावा दाङा ओरैनो सानफ्रामबो जागारबाय थायोबा औ जायखौनो जों फेटि लिभार औ बेनि जोंनाव प्रब्लेम जागोन। औ मानो होना जोंनाव एसेबो खस्थ'आनो गैयाबा गोलोमदैयानो गलाबा मानि बे लिभ लिभारा जोंना माबोरैथो खामानि मावगोन लिभारनि थाखायबोथ' जोंना एक्सारसाइस नांगोन ना औ बिनि थाखायनो आरोखि माने जों सानफ्रामबो जागारालासिनो जों फुंनि समाव जों थाबायनांगोन नोंथाङा जेखौ एसे सिगां बुंलांबाय औ फुंनि समाव जों थाबायनांगोन बिनि उनावबा अबेबा फोथार बा माबाफ्राव जों आथिं गोजाबो थाबायोब्लाबो जों साबसिन आरोखि नोंथाङा माने बै निहोरखौ जों जानांगोन आरोखि आरो फुंनि समाव थाबायनाया मानि थाखाय गोनांथि होनोबा मानि जों फुंनि समाव साननिफ्राय फैनाय जायखौनो भिटामिन दि औ बेखौ जों मोजांसिनै मोननो हायो आरोखि नोंथां
औ नोंथां
बिनिफ्राय आरो जों भिटामिन दिल' नङा जों मानि बेदरफो फोर दाउ बयलार अमाफोर जानायनि अनायैबो जों मा मोजां मोजां फिथाइ सामथाइफोर जों जा सोलोंनांगोन औ औ चावमिन मम'फोर जानायनि अनगायैबो जों मोजां मोजां मैगं थाइगंफोरखौ जो जों जानांगोन। जुदि जोङो चावमिन मम' बा जांक फुदल' जाबाय थायोबा जोङो मा गेसनि थिक आलसार बायदि बायदि रोखोमनि जोंनाव उदैनि बेमार जानो हागौ आरोखि नोंथां दा बै बेफोरनिफ्राय जों गोजान खालामनो थाखाय जों माने बेफोरखौ जों खम रोखोमनि जानांगोन। बारा एवफ्रामनाय जिनिसफोरखौ जों जानो मोननाय नङा बारा थाव होनाय जिनिस खौ जों जानो मोननाय नङा आरोखि नोंथां। ओमफ्राय बिनिफ्राय जों मा ओ जों इउरिया होनाय बा गुबुन केमिकेल होनाय मैगं थाइगंफोरखौ जों बारा जानो नाङा आरोखि नोंथां बिनिखायनो बांसिन मा न'आव बानायनाय मैगं बा गोबोरखि हासारफोरजों बानायनाय बा बेफोरजों गायनाय मैगंफोरखौ जों बाहायनांगोन आरो लोगोसे मा हाग्रायाव मोन मैगंफोरखौ जों हायोब्ला बांसिन जानांगौ आरोखि नोंथां जेरै खिफि बेन्दों थाबाय मान्दे थाबाय सिब्रु थाबाय अलदद थास', दिंखिया जाय मानि मा मिथि -थिंगानि माबा माबाजोंनो मा हासारफोरजोंनो जायो देरो आरोखि नोंथां औ बेफोरखौ जों जायोब्ला जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि जोंनावहाय एनारजि फैगोन गोबां बोसोर मा बिबांनि ओ आय'दिनफोर मोनगोन केलसियामफोर मोनगोन आरो नोंथाङा एसे सिगां बुंलांदों मा गगा मोननायनि बेलायाव माबा मा होनो दै गुदुं गासोमबो अबेबो नंगौ। आरो आं लोगोसे मोनसे सोसनबावनो सानबाय नोंथाङा जेरैहाय उसु मै होननायखौ नोंथाङा मिथिगौ ना औ औ। गोदोनि दिनाव बिदिनो गगा मोनोब्ला मा लोमजायोब्ला एसे जारुवा होदेनानै औ दाउला बा दाउसा एसे दैखुरा एसे देरस्लांनाय बेखौ सिथारनानै माने बेफोरखौ माने बिदै फुदुंनानै बेफोरखौ जों जानाय नुनो मोनो आरोखि नोंथां। जानाय समाव आरोखि औ बेफोरखौ जायोबा माने असमिया जोंनि थाखाय देहानि थाखाय बिराद मोजां आरोखि जाय औ औ। जाय मा होनो देहानि थाखाय मा मा खालामो एनारजि लाबोयो एनारजि बुस्टार बादि आरोखि। नोथां बे उसुमैया आरोखि औ बेफोरखौ जायोबा जोंनि सान बो जोंनाव थाजिम जायो लोमजानाय खर' सानाय बेफोरबो खारो आरोखि नोंथां। औ। औ दा नोंथां जोंना समा जाबाय जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।